नोंथां
हेल' नोंथां हेल' औ खोनादोंना नोंथां
माया
दा आं नोंथांनाव ओ कल हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथांनाव आं बर' हारि हारिनि जे आबाद मावनाय बेनि फारसे ओ बिनि सोमोन्दै फंनैसो ओ फोरमायजानो लुबैदोंमोन दा नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां हागोन
औ बिदिब्ला नोंथां ओ एसे फोरमायना होदो दे
औ आं फोरमायनो होनोसै नोंथां ओ बर' हारिनि बर' हारिनि ओ मानसिफोरखौ बांसिन आबाद मावनाय जों नुनो मोनो नङा होमबा बांसिन आबाद मावनानैनो जायो बर' हारिया ओ बिनि सायाव आं नोंथांनो फंनैसो फोरमायना होनोसै बर' हारिनि थांना थानायनि गाहाय रेाहायानो जादों आबाद मावनाय ओ बर' हारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ हाग्रा जायगा हादान सिफायनो मोजां मोनग्रा जाथि आरो आबाद मावनानैनो गावसिनि न'खर न'खर खुंनायखौ आरो गथ' गथायफोरखौ लेखाफोरा लेखा फरा फोरोंनायाव ओ न'खर दैदेननायाव ओ आबाद मावनायनि ओ आबाद मावनानै मोननाय रांजोंनो न'खर दैदेनो ओ बर' हारिनि आबाद मावनायफोरा जाबाय ओ दैज्लां समाव ओ माइ आबादखौ मावो आरो मेसें समाव फाथो आबाद बेसर आबाद सिबिं
ओ आरो देमसि बैफोरबायदि आबादखौ ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोरा मावदों
औ
बैफोर आबाद मावनानैनो गाव गावनि न'खरफोरखौ ओ दैदेनबोदों नोंगो नोंथां
औ
ओ आं बिनि सायाव नोंथांखौ ओ नोंथांनाव सोंनो नागिरदों ओ आबाद मावनायाव मा मा मा रोखोमै मावो बिनि सायाव नोंथाङा आंनो फोरमायना होदो एसे
औ नोंथां आबाद मावनाय होनोब्ला ओ मोनसे ओ बर' गामियाव बा गुबुन गुबुनफ्रामनोबो जेरै जोंहा आबाद मावनोब्ला माखासे ओ हानि गोनांथिबो जायो जेराव जों न' साखाथियावनो थानाय हायाव ओ हाग्रा दङब्ला जों बेखौ हाग्राखौ जोङो गिबियावनो एवग्रोनानै लानानै बेखौ ओ ज'मा दोनथुमनानै बियो रानोब्ला बेखौ जों सावनानै होनाय जायो जायो बिनिफ्राय जोङो बे हाया ओ लांदां जायोब्ला बे हाखौ जोङो मोसौजों नङाब्ला ट्रेक्टरजों ओ दानि जुगावथ' ट्रेक्टर जाबाय गोदोनि समावसो ओ बांसिनानो आबै आबौमोननि दिनाव ओ मोसौजों हालेवोमोन दानि जुगाव ओ बांसिनानो ट्रेक्टरजों हालेवो एवनायखौ नुनो मोनो आरो दा जोंहा बेखौ हाल एवखांनायनि उनाव माखासे हासारबो होयो ओ जोंहा मैगं गायनो थाखाय ओ बाजारफोराव थांनानै ओ मैगंफोरनि जोलै जेरै बेगरफोर एबा फुलिफोर लाबोनानै बै हाल एवनाय जायगायाव जोङो गायफैनाय जायो एबा फुफैनाय जायो बेनिफ्राय जोङो बेहाय माखासे ओ हासारफोर होनाय जायो रासायनारि हासार जेरै जों आरो जोङो मोसौनिफ्राय मोननाय बे गोबोरखि आसार बेखौबो जोङो होनाय जायो दा जोंहा ओ बेखौ गायखांनायनि उनाव जोङो बे ओ गायनाय आबाद आबादाव ओ माखासे जि जुनार जेरै दाउमा दाउसा ओ मोसौ बोरमा बेफोर हाबनो हायिनि थाखाय जोंहा बेहाय आ बेरा दुमनानै होनाय जायो जेरै जोङो औवानि नङाबा मुस्रिनि जोङो बेरा दुमनानै होनाय जायो बेबायदि आरो आरो जोंहा दानि जुगावथ' ओ दाथ' दैलां बोथोर जोंहा दा आ माइ गायो जेराव जों ओ सुबुं माहारिनि थाखाय बेयो मोनसे ओ गिबिसिन गिबिसिन माने मोनसे ओ गुबै जाग्रा आदार आरो जेरै माइ माइरं जोंहा माइखौ गायनो थाखाय गिबियावनो ओ दुब्लिनि गोनांथि जायो जेराव जों दुब्लिखौ गिबियावनो हाल एवनानै लाग्रोनाय जायो जेरै ट्रेक्टरजों एवनानै जोङो बेखौ ओ दै जेब जेब थानाय जायगायाव ओ एवनाय जायो बेहाय जोङो ओ जोलै दोनखानाय माइ गुथि मोननाय जायो ओ बेखौ दोनो न'आवबो ओ बे माइ जोलैखौनो जोङो दैयाव सोमनानै बेखौ गाजा बेरहैनाय जायो आरो बेखौ गाजा बेरहोखांनानै जोङो ओ बै हालेवनाय जायगायाव फोनाय जायो बेखौ फोखाङोब्ला ओ बेयाव मोसौ हाबनो हायि बेरा होनाय जायो मोसौ हाबनो हायैनि थाखाय आरो बोरमा हाबनो हायैनि थाखाय जाहाथे बेखौ मोसौ एबा बोरमाफोरा जानो हाया बिनि थाखाय जोङो ओ औवानि बेरा नङाबा मुस्रिफोर दुमथेनानै होनाय जायो आरो दा बिनिफ्राय जोङो ओं हाथाय बाजारनिफ्राय मोननाय माखासे रासायनारि हासारफोर बेखौ जोङो सारना होनाय जायो जाहाथे ओ एमफौ एनलाफोर दाउमा-दाउसाफोरा बेखौ जानानै ओ ख'हा खालामो आरो बेनि थाखाय लोगोसे ओ बे जे जोङो ओ माइ गुथि फोनाय बेयो मोजाङै मोजां खिलियो बेनि थाखाय जोङो माखासे मुलिबो सारना होनाय जायो दा बिनिफ्राय जोङो बेखौ ओ से गोजौ जायोब्ला ओ जोङो गायस्लायनो गोनां जायो बिनि थाखाय जोङो बेखौ ओ फुनानै मुथा मुथा खानानै लायो आरो जेराव जोङो ओ मोनसे मुथाखौ जोङो ओ आखासे बुंनाय जायो बेनिफ्राय जोङो ओ दाइनथा मुथाखौ जोङो ओ दांग्रिसे होननानै बुंनाय जायो आरो
औ
बेनिफ्राय जोंहा बेखौ ओ गायस्लायनो थाखाय दुब्लिनि गोनांथि जायो आरोबाव जेराव दै थायो बेयाव जोङो ओ ट्रेक्टरजों एबा मोसौजों हालौवनानै बेखौ हाब्रु बानायनाय जायो जोङो ओ बेखौ सिरिथाम एवनाय जायो आरो ओ गिबियाव जोङो हाग्राफोरखौ एवखांनानै हाग्राफोर बुथुमनानै लाग्रोनाय जायो बेनिफ्राय नेक्सआव ओ खनसेबावआव बेखौ ओ एवनाय जायो आरो खावसे एवनाय जायो जेराव हाया मोनजोबा बेनिफ्राय जोङो लासाव गायनोसैबा मोजाङैनो मोनहोजोबनाय हालौवनाय जायो बेनिफ्राय जोङो बै खोथियाखौ जेराव जों फुदोंमोन बेखौ खोथिया बुंनाय जायो बेखौ जोङो लाबोनानै बै हालेवनाय दुब्लि याव जों गायनाय जायो आरो बेखौ गायखाङोब्लानो जाया मानोना बेहाय माखासे हाग्रा रज'यो ओ एमफौ जायो बेनि थाखाय थाखाय जोङो माखासे मुलिफोरबो बेयावबो सारनाय जायो आरो बेनिफ्राय जोङो ओ हासारबो सारनाय जायो ओ बेनि उनाव बेयो मोनोब्ला फिथाइ ओंखारनानै मोनोब्ला जोङो बेखौ हानानै न'आव लाबोनानै ओ मारा होनाय जायो आरो मारा हो होखांनायनि उनाव बेयो माइ गुथि बयो बेखौ जोंङो माइ मुथिखौनो बाख्रियाव दोननाय जायो जेराव जोंङो जोंनि बाथौनि सानजाहा थायो। बेहाय दोननानै जोंङो जानोसैबा बेखौ हाननानै फोराननानै जोंङो सौनाय जायो आरो बेनिफ्राय जों जायो दा बेफोरबायदिनो जाबाय दा नोंथांङाबो आं नोंथांनाव मोनसे सोंनो नागिरदों। दा नोंथांङा फाथो आबाद मावनायनि सायाव
औ हागोन नोंथां होमब्ला आं फाथो आबाद मावनायनि सोमोन्दै नोंथांनो फोरमायना होनोसै द नोंथांङा खोनासंदो मावनायनि सिगां जोंङो जाय जायगायाव जों फाथो आबादखौ मावो बै जायगायाव जोंङो हाखौ फाथो आबादनि थाखाय एवगोरानै लानांगोन नोंथां फिननै बा फिनथाम बा नोंङो फिनथामनि बारा हाखौ गोमोन जायगासिम एवनानै लाग्रोनांगोन हाखौ जोंङो मोसौजों गोदोनि दिनाव मोसौजों बांसिन एवोमोन दानि आथिखाल मुगायाव ट्रेक्टर बायदिफोरजों जोंङो एवनायखौ नुनो मोनसै बांसिन जोंङो फाथोखौ फोनो थाखाय जोंङो हाथथाय बाजारफोराव बेगरखौ फाथो बेगरखौ बायग्रोनांगोन फाथो बेगरखौ हाथाय बाजारावबो मोनो आरो नंङाब्ला नोंङो सिगांनि थांखांनाय बोसोरफोराव जोलै दोनखानो रोंङोबा नोंङो बायलांनो बायनांलायनाय नंङा फाथो बेगरखौ बिगासेयाव सेरसे बा देर केजि जों फोनो हायो। फाथोखौ फोखांनानै जेब्ला फाथोआ फिसा फिसा रज'यो अब्ला जोंङो फाथोखौ मोजां जानो थाखाय जे जायगायाव फाथोआव रोजाब गुबुं रज'बाय नांगौनि बारा रज'बाय बेयाव जोंङो फाथोखौ फुख्ल'ना होनांगोन आरो आबादा मोजां जा जा जानो थाखाय हाग्रा रजुनायफोरखौ फोसाबना होनांगोन आरो जोंङो फाथोखौ बिदा होनाय इनायखौ मिथियो नोंथांङा बिदा होयो बिनि उनाव जोंङो माइसाबो दांङो माइसा दांनाया फुख्ल'नाय जाबाय बिनि उनाव जोंङो फाथो जेब्ला देरै देरै देरो देरोब्ला जोंङो फाथोखौ खासिजों हानाय जायो। हानानै जोंङो बजा बजा सहरनानै जमा - जमा दोनो बिनि सानथामसोनि उनाव जेब्ला फाथोनि बिलाइया राननानै फिस्रि जानाय जायो अब्ला जों फिस्रिनानै ओ फिरिनानै लायो बिनि उनाव जोंङो फाथोखौ ओ मोसौ गारि एबा ट्रेक्टरफोरजों जोंङो रोगानानै बिलो एबा
गोथौ थानाय जायगा दैफोराव नंङाबा फुख्रि जावनानै जोंङो फाथोखौ सो मोननाय जायो। ओ बिनि उनाव नोंथां फाथोखौ ओ जि आरो जिबा बे दिननि गेजेराव ओ फाथोखौ जेब्ला मोनो अब्ला ओ फाथोखौ जोङो सुनाय जायो नोंथां ओ फाथोखौ सुनानै जों